औ खोनाबाय नोंथां औ गोजोन गोजोन मोनाबिलि
औ नोंथां नोंनिसिमबो
आं नोंथांखौ हरनाय गुबै जाहोनानो जाबाय आं नोंथांजों बर'फ्रा बोरैहाय जौ बनायो आरो गोदो गोदायनिफ्रायनो बर'फोरा्रा बोरैहाय जौ लोंनानै जाबोदों बेनि सायाव सावरायनाय गिरदों दा नोंथाङा सम होनो हागोन ना
औ हागोन दे नोंथां सावरायनो
औ औ जौ होननानै बुङोबब्लाथ' जों बर'फ्रा जौ लोंनानै मोजां मोजां मोनग्रा हारि नङा होमबा बरफ्रा जौखौ जों गावनि आखाइजोंनो बानायो बरफ्रा गोदो गोदायनि फ्रायनो रायजो ओ जाबोदों बै समनि बेओनो बरफ्रा जौखौ गाव गावनि आखाइजोंनो जों बनायनानै लोंबोनायखौ जोङो नुदों आरो नोंथां आरो गिबियावनो जौखौ बनायनोब्ला जोंनो गिबियावनो एमाव बा बाखोरनांगौ नङा होनबा बाखोरखौ जों मोननो थाखाय जोङो गिबियावनो जोङो खान्थाल बिलाइ खुसेरनि बिलाइ बिदिनो खुमा बिलाइ बिलाइ बिदिखौ जोङो होनानै जोङो आरो माइरंजों लोगोसे बेखौ देग्लिनानै गथा खालामनानै लानाय जायो आरो बिनि उनाव जों बेखौ मास मोनसे बा बिदिनो दस दिन पन्द्र दिन जोङो सान्दुंङाव गोरान फोराननानै जोङो बेखौ थेमा बा भैयामफोराव जों सोनानै दोन्थुमनाय जायो नङा होमबा नोंथां बिनिफ्राय नोङो जेब्ला नोंथाङा जोङो जौखौ मोननै बाहागोआव जोङो राननाय जायो नङा होमा जेरै जों गिसि जौ आरो गोरान जौ गिसि जौखौ जों ग्रानि उनावसो जों गोरान जौ खौ बखनायनो हायो नङा होनबा नोंथां जौखौ बोरैहाय बरै आं नोंथांनियाव एसे फोरमायनोसै नोङो माखौ नोङो माइरंखौ नो जाङै सोलाबना लानानै बेखौ नोङो माथानि जो माइब्रानिबो नोङो बनायनो हायो जोङो जौ बिदैखौ नङा होमबा बिदिनो जों सोलाबना लानानै बेयाव नोङो नांगोरोखौ खमनि एमावबो बा पास किल' पास किल' जोङो माइरंखौ नोङो संदोंब्ला बेयाव नोङो देर माने थरनै बा थरसे थुख्रासे होबानो जोङो बेयाव जायो आरो बे माबा बाखारखौ अब्ला नों बेखौ मोजाङै खान्थायाव बा बहाबा नोङो दैहुआव बा बहाबा नों प्लास्टिकजों मोनां खाथुमनानै जों बेखौ फैयामाव माबायाव जोङो बाल्थिंफोराव दोननाय जायो आरो अब्ला जोङो बिनिफ्राय जोङो जाय बिदै गयो अब्ला बेखौनो जोङो जौ बिदै होननानै बुंनाय जायो आरो थिग बिदिनो जोङो माइब्रा माइरंखौबो जों बिदिनो सोलानानै लानानै जोङो फिस्लाखौ जोङो एसे सुस्रनानै लागोन साफा माने एसे गोब्रा जानायखौ माने आथा जथा जानायखौ बिनिफ्राय बेखौ जोङो फोरानफि फिननानै बिनिफ्राय बेयाव जों एमाव एसे होबानो जायो आरो जायखौ नोङो माइब्रा बिदि बेखौ जोङो एसे माने माथानिख्रुइ एसे खम होबानो माइब्रायाव गोदै जायो आरो माने बेखौ जोङो बिदि खालामनानै जों बेखौ फैयामाव सोनाय जायो अब्ला बेखौ जोङो सप्तासे बा सानबानि उनावनो जोङो फखरनानै दोनो आरो बिनिफ्राय नोङो बेखौ गोबाव लोंनो नों बेखौ मो फैय गोरान फैयाव माने बेयाव दै थबसेबो थ थानो मोननाय नङा बेयाव नोङो मोजाङै हाइ खांनानै नों बेखौ जमा दोननानै नोङो बथलफोराव दोननो हायो आरो बेखौनो बुङो जेनेबा फिनाय आरो बिदि खालामनानैबो नोङो सय माहा बोसोरावलागै नोङो माइब्रानिखौ जोङो लोंनो हायो आरो बिदिनो जोङो जौखौ बिदि बानायनानै जोङो गोदोनिफ्रायनो लोंबोयो आरो दाबो जोङो लोङो आं मोनथिनो लुबैदों नोंथां औ नोंथांमोननि साइडआवहाय जौ बिदैखौ जोङो बोरैहाय बानायो नोंथाङा एसे फोरमायना हागोन आं
औ हागोन नोंथां औ जोंनि ओनसोलथिंबो बेबायदिनो नोंथ नोंथाङा फोरमायनाय बायदिनो जेरै जौखौ सङो आरोना आरो आरो जौगानायनो थाखाय जोंनो सिगां एमाव नांग्रोगौ जायो आरोना नोंथां जेरै जोङो एमावखौ बानायो माथा माइरं जेखौ जोङो माइब्रा माइरंजों बानायनाय जायो जे आरोना नोंथां मानोना माइब्रा माइरंखौ आथा थायैखायनो जोङो एमाखौ जोङो माइब्रा माइरंजों बानायनाय जाया बेनि उनाव जोङो एमावखौ बेसे बुरजा बानायगोन जेरै सेरसे एबा सेरनै बेफोरबाददि जोङो माइरंखौ खोबनानै लाग्रो नाय जायो आरोना नोंथां बेनि उनाव जोङो माखासे जेरै फिफांनि बिलाइफोर बे एमावा मे जौआ गोदै जानायनि थाखाय माखासे जेरै आनारस बिलाइ खान्थाल बिलाइ बेफोरबायदि जेरै नोंथाङा होननाय बायदि बिदिनोखौनो जोङो खांनानै एसे एसे खांनानै जोङो उवाल बा गाहेनफोरजों गेग्लिना लाग्रोनाय जायो आरो नोंथां बिनि उनाव जोङो माइरंखौ सुनानै लानानै सर' होनानै बेखौ जों बे बिफांनि बिलाइ देनायफ्रावनो जोङो बेखौ देफानाय जायो आरोना नोंथां बेनि उनाव जोङो बेखौ सं संग्रायाव एरननानै बेखौ दै सारस्रो सारस्रो मोजाङै नानाय जायो आरोना नोंथां नाखांनायनि उनाव जोङो बेखौ लारु बायदि महर खालामो आरोना नोंथां बेनि उनाव जोङो सिगां बानायनानै लाखानाय एमाव गोराफोरखौ एमाव बोराइफोरखौ थरनै एबा थरथाम लानानै बे एमाव गोरलैनि सायाव जोङो सिफ्रुनानै सारनानै होयैनाय जायो आरोना नोंथां आरो बेखौ सारखांनायनि उनाव जोङो दसे फोरानखांनानै लायो आरो फोरानखांनानै जोङो बेहाय जिगाब जिगाबखौ जोङो सारनानै दोनो आरोना आरो उखु मुदाफ्राव जेरै सानब्रै सानबा एबा सानदुंफ्राव दोननानै लानाय जायो आरोना नोंथां बिनि उनाव जोङो जौ औ जौखौ संनो थाखाय जोङो जेरै माइब्रानि माइरं एबा नोंथाङा होननाय बायदि माथानि माइरं जेरै जेरै माइखौ माइरंखौ जोङो जावनानै लानायनि उनाव माखासे सालि खना मोननाय एंखुर माइरं इफोरजोंबो जोङो संनाय जायो आरोना नोंथां जेरै ओ एंखुर माइरंफोर खौ जोडों सेरब्रै सेरबा लानानै बेफोरबायदिनो ओंखाम बायदिनो संनानै जेरै गोरा बेफोरबायदि ओंखाम बायदि बांद्राय गेफे सङालासिनो जोङो बेखौ ज' संनाय टाइमाव गोरासिन दैखौ एसे खम होनानै सं संनाय जायो आरोना नोंथां बेनि उनाव जोङो प्लासटिक फोराव एबा बबेबा जिनिस गुवार फोराव जोङो बेखौ बेखौ लखबनानै एरननानै सिफ्रुनानै लायो आरो बेबायदिनो एमावखौ फुननानै दोनो आरो दुनखांनायनि उनाव जोङो गोजां बोथोर समाव एमावा थाब बिदै जौआ थाब बिदै जाद'यियाव जोङो बेखौ साननै एबा हरथामफोर बेफोरबायदि दोनो आरो बिनि उनाव जोङो बेखौ गोदोनि दिनावथ' मालदां एबा दाबखाफोराव बेखौ सोनाय जायोमोन नाथाय दानि दिनाव बे बेगं माने रबारनि बालथिंफोर एबा दो गिदिर गिदिरफोर मोननाय जायो आरोना बेफोरबायदियाव जोङो सोनानै दोननाय जायो आरोना नोंथां बिनि उनाव जोङो औ बेखौ गोबावै फिनानै दोनोबा जोङो जान्था होनो जायखौ जों औवाजों बानायना हेबनाय जायो जोङो बेखौ सोनानैबो दोननाय जायो आरोना नोंथां जोङो थाब लोंनो बा जेरै सफ्ता खनसे फोरनि उनाव जोंङो बेखौ लोङो लोंखांनायनि उनाव जोंहा जेरै जौ गोरान होनो जोङो बेखौ माने बे लोंखांनाय जौ बिदैखौ जोङो बेहाय माने अफ्रिखौ सोबदै एसे होना नानै सोमनानै बेखौ जोङो माने अराव थिखोनाय जायो आरोना आरो बेखौ जोङो मोनथाम थालायै मावनाय जायो जेरै गेजेराव जोङो मोख्रा ख खर' होनो जायखौ एसे गुदुं गुदुं दङ सायाव होयो आरो बे मोख्रा खर'नि सिङाव जोङो मोख्रा खर' फिसा बेहाय गुदुं गैया बेखौ होनाय जायो आरो गोजौआव मोनसे दो होयो जोङो जायखौ दै होनानै दोननाय जायो आरोना बेबायदिनो बे दो थाला थाला गेजेराव जोंङो सिथ्रि खाना होनाय जायो जाहाथे खब'आ ओंखारा बेनि उनाव जों अरखौ सुनानै होयो आरो दैखौ जोङो खेबनै एबा खेबथाम थाम बिदिनो दैया दुंबा दुंबा गारनाय जायो आरोना नोंथां आरो बिनि उनाव जोङो जौवा बेफोरबायदि गारखांनायनि उनाव जोङो बेफोरबायदिनो दो गेजेर जे मोख्रा खर' फिसा बेाहाय जोंनि जौवा माने अफ्रिया खब' जानानै दावउखोनानै बाहाय जमा जानानै थाहैयो बेबायदिनो जोङो जौ गोरानखौ बानायनाय जायो आरोना नोंथां नोंथांमोननि ओनसोलाव आरो माबादियै बानायो बे जौ गोरानखौ
औ हागोन नोंथां नोंथाङा बुंलायबायसानो जौ गोनांखौ जों बोरैहाय बनायो होनबोला नोंथाङा दायो बयाव बुंलांबाय ओ जोङो गिबियावनो जोङो माने गाहाय थालासिनाव जोङो जोङो बे जौ लोंखान्दा सेरा बेखौ जोङो अफ्रिखौ जों दोन्नाय जायो नङा होमबा नोंथां आरो गेजेराव जोङो नोंथाङा बुंलांबाय मोख्रा मोख्रा मोख्रा होननानै बुंदों मोख्रा मोखां जायखौ जों बेखौ गेजेराव दोननाय जायो। बेनिफ्राय जोङो बिनि सायाव जोङो दैखौ होनाय जायो आरो नङा होमबा नों बेहाय नोङो गाहायाव नों जेसेबां हिद होगोन जे एसेबांनो अरनि दुं दुंनाया बारा जागोन एसेबानो खफ' जानानै दैया बे गेजेरनिफ्राय नोङो थबसे थबसे नोंनि माने बाल्थिं बा बथरावनो सखरना लागोन बेयावनो दैया जामा जोन बे दैनो जोंनि थाखाय गोरान जा थार मानो बेनो सेरेब जागोन आरो जायगा लायै जायगा बेखौ सेरबनानै बुङो औ बे खौनो मोजां लाखिनानैनानै नो मोां गोबावबो लनो होन्तासे मास खनसेबो मोजां बयामाव सोना दोनोब्ला नोङो गोबावसिम लोंनो हायो आरो जेब्ला नोङो मिक्स खालामा अब्लासिमनो नोङो गोबाव लोंनो हागोन आरोखि बे बे जिरायख बे जाय जोंनि खफ'निफ्राय मोननाय बिदिनो बे ख्फ'आनो जोंनि थाखाय सेरेबबो आरो जोंनो गोरान जायो आरो जोंनि ओनसोलाव बिदि खालामनायखौ नुयो आरो ब मोननै बिदि ओनसोलाव गामि दोङो बेफोर रोखोम गामियाव फानो फाननानै बिथांमोना गरसे गरनै रां आरजियो आरो जायफोरा मानोना दासिमबो जोंनि बर' ओनसोलाव जों बेफोरखौ लोंनाय जानायखौ बन्द' खालाम थ'नो हायाखै नङा हबा नोंथां बेखौ माने जोङो जोंनि गामिफ्रावबो लोङो ना थाय जोंनि गामियाव बिदि फाननाय एलाउद गैया माने फानबोला जुरिमाना होनाङो बिदि फोरबोफोराव गावबा गाव संनानै लोंनायखौ बेखो बादा गैया नाथाय नोङो फालांगि रखम खालामनानै नोङो फानोब्ला जोंनियाव गामियाव जुरिमाना दङो आरो बेखायनो आथिखालाव जोङो खम जाबोनायखौ नुबाय आरो जोङो एसे जोङो दि माने बिदि रखम खालामनोब्ला नोङो आरो आ थिखालाव नोङो जौ गिसिखौ नोङो फाननोबो हायो नङा होमबा जायफोरा फोर नोंथाङा लाइसेन्स बनायनानै लायो। जौनि फाननायनि बिथांमोना दिनै जौ बिदैखौ फाननो हागोन आरो जौ गिसि खौ जेरावबो नोङो फाननानै नोङो रां खामायनो हागोन। आरो जोंनि बे जौ बिदैया जोंनि बे भारतावनो दिनै सिनाय जानाय आरो बेबो जि आइ टेक मोनबाय नङा होमबा नै रोजा नैजिबा मायथाइयाव बियो जि आइ टेक मोनबाय जायखौ जों बर' फ्रा गावनि आखजोंनो बानायनानै लोङो आरो बे बुहुमनि मा बुहुमनि बर'फोरखौ सिनायबाय जेनेबा बर'फोराादि बेबाय बे बायदि जौखौ जोङो गाव गावनि ट्रेडिसनेल बा गाव गावनि गोदो गोदायफोरनिफ्रायनो जोङो गावनो बानायनानै लोंबोदों होननानै मिथिबाय आरो जग्राफिकेल इडेक्स हाबोब्ला बेखौ जोङो रावबो माहारिया बा गुबुन जाथिया बे खौ सेनानै लांनो हाला आरो
नंगौ नोंथां औ
बेयो मोनसे जोंनि मोजां आरो बेफोर रखम जोंथ' जौखौ लोंखायो फोरबोफोराव बे खायनो जोङो फालांगि खालामनायावबो इमान आंनि थाखाय गोरोन्थि गैया आरो जेनेबा फालांगि खालामनो हागोन नङा होमब्ला जों गुबुननि जौखौ बायना लोंस्लाय स्लाय जों गाव गावनि आखाइजों मोननाय अरगेनिक होन अर्गेनिक बाय जि जुजाय जोंनि जौआ नङा होमबा जायखौ जों मिथिंगानि मिथिंगानिफ्रायनो मोननाय जोङो बे बाखोरखौसो जों होयो बेयाव जेबो केमिकेल इउस जाया नङा होमबा अब्ला जोङो बेखौ लोंनायावबो जोङा एसे नांगौ रोखोमनि लोंनायाव जोंहा देहाया खुथि जाया नाथाय बांद्राय लोंबासो देहानि खुथि थि जायो नङाहमबा लोंनांगौनि बारा लोंबाला जौखौ लों नाथाय नों जौजों लोंजाफिननाङा आरो बिदिखौ जोङो साननांगोन साफ्रोमबो जौ लोंगिरि बिथांमोना नङा होमबा अब्लासो जों बासायनो हागोन आरो अब्ला नोंथाङा जोंहा समाबो जाबाय जोंनि सावरायनांगौ खो बेखौ नुनानै लाखिथ'नोसै नामा नोंथां
औ नोंथां दे बिदिब्ला औ औ नोंथांनिसिमबो